हेल' हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ
औ नोंथां
हेलौ
औ औ खाबाय हादोना नोंथां औ औ
औ खोनादों दे
गोजान मोनाबिलि नोंथांनिसिम
मा औ दे होमबा नोंथाङा मेन टपिकखौ रायलायदो
अ आ औ औ औ आ जोंहा मा होनो ओ नोंथांजों माने टपिकनि सायाव सावरायजागोन ना
औ दानाय लुनायनि नोंथाङानो सुजु खालामजेननो दे
औ ओ जोंहाओ मा होनो बर'नि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम मा माबादिहाय सोलिबोगासिनो दं नोंथांङा एसे फोरमायना होन हागोन नामा
हागोन नोंथां
औ
दानि गोदोनि दानाय लुनाया दानि दानाय द गोदोनि दानाय लुनाय दानि दानाय लुनाय दा नोंथां
औ औ माने जोंनि बर' ज जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव फोरमायबाबो जासिगोन नोंथां
गोदोनि गोदोनि ओमफ्राय दानि
औ औ
आंथ' दानि नों गोदोनिखौ सावरायदो आं दानिखौ सावरायसै खोनाबाय
औ औ
दानि मुगायाव बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दानि मुगायाव गोबां सोलायबाय
औ औ
जेरेखम बर'नि दगना बेफोर बर' सिख्लाफ्रा बा हा जाखानाय आइजोफ्रा गाननो बावलांजोब्बाय
औ
मानो होनब्ला दा बांसिन दानि सिख्लाफ्रा आरो बै हाबा जाखानायफोरा
औ
बांसिन दख'नाफोरखौनो दाला नंगौदा नोंथां
औ माने गाव निजे आखाइजों दानानै गानलिया आरोना नोंथां
गाल गानला
औ
थारमाने गोदान गोदान दामि दामि दख'ना ओंखारबाय ना
औ
दानि दानिया बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय दानि सि सिख्लाफ्राबो दख'नाखौ दानो रोंला
औ
दा नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमायना
औ आ
गोदोनिखौ
खोनादों ना नोंथाङा
फोरमायना होदो
औ जोंहा गोदोनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ आगोलनि दिनावथ' जोङो गाव आखाइजोंनो दानानै गानोमोनो होननानै जों मिथिनानै मोनो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ मिथियो मिथियो।
औ जोङो जेरैहाय खोनाबोदों बा नुबोदों उन्दैनिफ्रायनो जाय गाननाय जोमनाय होननानै बुंब्ला जोंहा गोबां दं जायखौ ओ जायखौ जों उन्दैनिफ्राय लानानै दासिम नुबोखा बोबाय नङा होमबा नोंथां? थ' जोङो गाननाय जोमनायखौ आ मा होनो आगोलनि दिनफोराव गाव दानानै बिनो आ गावनो आ गावनो जेनेबा आ दाफुंजोबनानै माने दिहुननानै गानोमोन आरोखि सुबुंफ्रा मानोना मानोना आगोलनि दिनाव ओ दानि बायदि ओ दारिमिनफोर गैयामोन। दारिमिननि मा आ मा होनो दारिमिनारि मुगा नङामोन आरोना।
औ
थ' बेखायनो आ दानानै गानोमोन आरोखि बैफोर दानाय जिफोरा मा मा होननानै आ कुइसन खालामोबाथाय जोंहा ओ जेरै गामसा, दख'ना, आर'नाइ ओ अगरं दख'ना बेफोरबायदि गोबां दङ आरोखि ना।
सि उल
औ जोंहा ओ बैफोर जिहेथुबा जोंहा लांगा दख'ना दङ न' बैफोर लांगा दख'नायाव जोंहा बायदि रोखोमै हिनजावफ्रा आगर एरखाङोमोन आरोखि गावनि मेगनजों नुनाय बा गावनि आखाइजों गोसोखांथिजों ओ गोसोखांनानै एरोमोन आरोखि ना।
औ
थ' बेफोरनिनो आङो मोननैसो आगरफोरनि मुं ओ नोंथांनिसिम फोरमायनो सानो। जेरै जोंहा आ हाजो आगर
औ
हाजो आरगर आ मा होनो
हाजो आगर दावसा मौख्रेब
औ -औ- औ हाजो आगर दाउसा मोख्रेब बेफोरबायदि ओ
दखना बिदन
औ औ -औ आरो दाउ थु आगर थाइगिर बिबार ओ दावराइ आगर
दावराय आगर
औ- औ -औ बेफोरबायदि गोबां आगर गावनि आखाइजों एरनानै माने ओ दानानै गानोमोन आरोखि आरो दाखालिसो आर'नाइ बुङोब्लाथ' जोंहा दाखालिसो जि आइ टेक मोनलांबाय नोंथाङाबो मिथिखागौ जांनांगौ नङा होमबा नोंथां!
मोनथियो नोंथां मोनथियो
औ जोंहा दाखालिसो जि आइटेक मोनलांबाय ओ बेखौबो जोंनि ओ हादोरनिनो ओ मा होननानै बुङो बेखौ ओ हादोर बेंगिरि बिथां ओ बिथाङाबो गुबुन- गुबुन हादोराव ओ जोंनि आर'नाइखौ मा होनो
औ
मान बावनाय बादियै जोंनि आर'नाइखौ माने गुबुन हादोरावबो गावनि गोदोनायाव लानानै जोंखौ गोग्गाथाव एबा ओ सिनायजाथाव खालामहैदों आरोखि ना
औ औ
औ ओ बेफोरबायदिनो जोंहा ओ दानानै गोबां गानोमोन आरोखि आगोलनि दिनाव नाथाय जों दानि जुग ओ दानि दिनाव नायोब्लाथाय जोंहा दानाय लुनाया खम जालांगासिनो बेफोरथ' जोंनि हारिनि बा जोंनि ओ बर' माहारिनि गेजेराव गोबां ओ जानो नाङामोन बेफोर खामानिया नाथाय गोमालांबाय आरोखि ना गोबांखौनो नुयो जों जेरैहाय जोंहा दानायनिफ्राय लानानै ओ बायदि जानाय लोंनाय फ्राबो जों जानायफोरखौबो नुवा दानाय लोंनाय दानाय औ लोंनायखौबो नुनो थांलिया आरोना ।मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ गोबां दारिमिनारि जिफोर ओंखारबाय नङा होमबा
औ
औ थ' बेखायनो जोंहा दानाय लुनाया मोनसे फारसेथिं खमायलांदों आरो फारसेथिं जोंहा दाम गोसा गोसा होनानै बायनानै गाननाय जालांदों मानो होनोबा बेयाव जोंहा दारिमिनारि जिफ्रा मोजांनिख्रुइ मोजांसिन ओंखारबोगासिनो बेफोरबायदिनि थाखाय जोंहा गावनि हारिनिनो ओ दानाय लुनाय बायदिसिनाफ्रा गोमालांगासिनो आरोना हारिमु हारिमु आयदायाव थ बेफोरनिनो एसे नोंथाङाबो फोरमायबावनो हागोन नामा
गोदोनि बे गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग
औ
नोंथ दा नोंथ जि आइ थेक होनदों दा बे
औ औ औ
बे जिआय बे जि आइथेगआव जौ बिदै
औ औ बे- बे जिआइ थेग आवथ' गोबां जोंहा हारिमुनि गोबां ओ मा होनो बिखौ बेखौ ओ गोबां माबायानो हाबनानै दोङो आरोखि ना
औ
थ' बे ओ जे आइटेकाव ओ हाबनाय बा जीआइ टेक मोननाय मोननैसो नि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां हागोन
औ
जेरखम खेरा दाबफिनि खोनाबाय बे खेरादाबफि निया हाजो सेरजेर नों खेरा दाबसिनिखौ मोनजाबफेरबाय ना?
खोनाया
नों खेरादाबसिनिखौ मोनजाफेरबाय
खेरा दाउ फिसिनाय आंथ' बेखौ ओहो मोनजायाखै।
खेरा दाबसिनियाथ' दाख्लैसो जीआइटेक मोनदों।
ओ
केरादाबसिनिया हाजो सेर सेर थायो।
औ आं बारा मोजाङै मोनथिया आरो ना बेखौ
हम खेरादाबसिनि मोनदों ओमफ्राय गंगार दुन्दिया मोनदों गंगार दुन्दिया
औ औ औ
गंगार दुन्दियाखौ मिथिखायोने?
औ मोनथियो मोनथियो।
केेरादाबसिनि गंगार दुन्दिया
औ
ओमफ्राय जौ जौ माइब्रानि जौ बिदै
औ
जौ गोरानबो जौ गोराना जौ गोदान दं ओमफ्राय आरनो थाबाय खाम सिफुं जथा बायदिसिना थाजोबबाय आरोना बेफोर बर'नि
औ
दा नोंसिनिथिं खेरादाबसिनि मोना होन्दों आं
ओ आङो बांद्राय बुजियासै माने मा जोंनिथिंजाय मा होनो बेखौ ओ आं बारा बुजिस'वासै आरो ना नोंथां
केेरादाबफिनि
बेखौनोथ' होनदों नोंथां ओ जियानो जादोला नों ओ नोंथाङा ओ जोंनिनो जा जीआइटिक मोननाय ओ जौ
औ
बे जौनिनो बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
जीआइटेग मोननाय जौनि बागै
औ औ एसे सुंद'योब्लाबो मानोना जोंहा टाइमाबो बारा गैलिया नङा होमबा नोंथां?
हागोन हागोन एसे हागोन।
औ औ
टाइमाथ' नै जाबायमोन नोंथां
औ अब्लाबो एसे फोरमायदो।
जागोन दे जागोन। थारमानि बे थारमाने बे जौ बिदैया जीआइटेग मोननाया होमबा दाख्लैहाय
औ
खोनाबाय?
औ।
बैसा बैसागुआवबो जोंनो नांथारगौनाा जौ बिदखौ। आरो गोदोनि गोदो बै समनि आबै आबौनिफ्रायनो बैसागु मोसाबोनायाव ज' बिदै होयै होयै रंजायो बाजायोना न'खर न'खरनो
औ
बिनि बिनि थाखायनो जौ बिदिखौ जेथिक होदोंब्ला बर'नि नालाय बियो माइब्रानि बेखौ बेखौ लोङोब्ला बेखौ फिजासे लोङोबा फुङाव सिखारबा खर'आ थां थां हायो नंगौना नङा?
औ औ।
उ।
ओ।
बे आरोना। दा टाइमाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथांजों फोरमायलायनानै एसे गोजोननाय मोनबाय।
औ।
नोंथांनिसिम फिन खमसेबाव आरो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासि हरबावबाय। आरो नोंथांजों फिन खेबसे मालाबाफोर सावरायबावनो मोनगोन
सै गाबोन गाबोनफोर। गाबोनाय अ दे दे दे नोंथां दे।
दे नोंथां दे।